हेल' खोनादों ना खोनादों खोनादों औ जों दा ओ मबाइलनि मोज मोजां आरो गाज्रि बिथिंनि सायाव सावरायनोसै। औ औ मबाइल होननानै बुङोबाथ' जों मिथिखागौ जों दा बयबो ओ गासै सुबुङानो इउस खालामगासिनो।
उम उम
बे इउस खालामनायनि गेजेराव जों मबाइलनिफ्राय मोजां आरो गाज्रि बे मोननै बिथिंखौ मोननो हायो।
उम उम
औ दे नोंथाङा बुंनायसाय मबाइलनि मोजां बिथिंनि सोमोन्दै।
मोजां बिथिं होननानै बुङोब्लाथ' जोङो। गोजान गोजानाव थानाय सुबुंफोरजों जों खौरां लानो हायो। दसे समनि गेजेरावनो बेनिफ्राय गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायाव जानाय जों खौरांफोरखौ आजिखालि मबाइलनि गेजेरजों मोननो हायो जोङो।
औ औ। अ दा आं गाज्रि बिथिंखौ बुंनि एसे। औ गाज्रि बिथिं होनोबा जों बेखौनो मिथियो ओ जेराव जेरावनाखि ओ ओ उन्दै उन्दै गथ'फोर जेराव लाथावि बा बैसो जाथावै गथ'फ्रा मबाइलखौ लायो बिसोरो नाथाय मोजां खामानियाव बाहायनो रोङा। बिसोरनि माइना माने ओ मोजां गाज्रिखौ बुजिस'नो हाया जेरैनाखि बिसोर अनलाइन गेम डाउनलड खालामो आरो गेलेयो बेफोरबायाददिनो समखौ नस्थ' खालामो दा बेफोरबायदियाव गथ'आ गाज्रि सान्स जानायनि आब आ लामायाव फैयो आरो दा जों बेफोरखौनो गाज्रि बिथिङाव लाबोनो हायो। दा बेल' नङा ओ गोबां ओ मबेइलखौ गाज्रिनि फारसे लाबोनायबो दङ जेरैना जेरैनाखि फेसबुक इउटुब बेफोरावबो ब्लगनि गेजेरजों गुबुनखौ गाज्रि गाज्रि सों-सोंखारिनाय गुबुनजों कन्ट्रभारसि जानाय बेफोरबायाददिखौबो जों गाज्रि बिथिङाव लाबोनो हायोना नोंथां।
उम
औ
नाथायबा बेफोर मोजां नोजोरजों नायोब्ला खिन्थु मोजाङावबो दं आरोना। खायसेबा वाटसाप फेसबुक बेफोराव। मनिटाइस खालामनानै बेजोंनो रां आरजिगासिनो दं। बेफोरबायदिबो जायो
औ आरो जों मोजां बिथिंनि सायाव इसे रायलायबावनो
उ उ दे सावरायग्रोलाय नों
औ दा मोजा ओ मबेइलनि गेजेरजों गोबां दावगानायखौ नुयो जेरावनोखि ओ बे मोजां बिथिंङाव गोग्लैयो जेरैनाखि आथिखालाव नुनो मोनसै जों फेसबुकफ्राव इउतुब इउतुबनि गेजेरजों सासे भ्लगारा नायगिरिफोरनो दिन्थिनानै खामायनो हायो लोगो लोगोसे गोबां मोजां
उम
दा नोंथाङा एसे गाज्रि बिथिङाव ओ गाज्रि बिथिंनि फारसे एसे
गाज्रि बिथिं होननानै बुङोब्लाथ' बेनोसै आजिखालिनि गथ'फ्रा जोनोमनिफ्रायनो होनजायो जोनोमनिफ्रायनो मबाइल नायनाय मबेल नायनायनि गेजेरजों मा जोङो सोलोंनो हायो मोजां नाथाय आथिखालनि गथ'फ्रा मा जादों बांसिन सिन‌ गाज्रिखौसो गोसो होनाय नुनो मोनदों जोङो। गथ'फोरनो मबेइल होनाय मानि बिसोर मा मबेइल नायनायजों इन्जयल' खालामा आजिखालि गेमफोर डाउनलड खालामगोन गेलेगोन बेजों बिसोर मा जायो हेल्थजों लोगोसे एकदम मेगनफ्राबो गाज्रि जाला
आजिखालिओंखायनो गथ'फोरखौ बांसिन जों मा नुयो मेगनाव ससमा लानाय नुयो। बेफोर मेगन गाज्रि जानायनि मोनसे तिब माबा आरोना
औ औ औ। आरो बेजों लोगोसे आं बे मोनसे बाथ थ्राखौ बुंनो लुबैदों दाना गास सिबो क्लासफोरा अनलाइन जों जायो होननानै नाइ टेन फरायनाय गथ'फोरा न'खराव मबेइल बिनाय खौ नुनो मोनो। नाथाय बिसोर ओ बिसोरनि आखाइयाव मबाइल फै लोगो लोगो जों नुनो मोनो बिसोरो मा अनलाइन गेम मानि पाबजि फ्रि फायार बिदिखौ डाउनलड खालामनानै ज' ज' बा लोगोफोरजों गेलेनायखौ नुनो मोनो जेरावनाखि बिसोर फरायनायनि थाखाय मबाइलखौ लादो। लानाया नाथाय बिसोर जोबथायाव बेावहाय रिजाल्टखौ मोजांसो खालामनो हाया बिदि जानायखौ नुनो मोनदों आरो आथिखालाव।
नों होननाया सैथो दै बे बाथ्राया माने जों। खौ जोंनि समाजानो बिदि जानो थिननाय बायदि जायो आथिखालाव आरोना माने नोङो स्कुलफ्राव नोङो अनलाइन क्लास लानो थाखाय मबाइल नांगौ बिनि थाखाय बिमा बिफाया बायनानै होनो सै जुदि गोदोनि बायदि अनलाइन क्लास जायालासिनो जों अफलाइन आराम से कुलाव थांलाय फैलाय खालामनानै फरायनाय बायदिब्ला माने जों साननो हायो बेबायदि आरो आथिखालाव जे जादों बे जानाय नङामोन बायदि जों सानहरनो हायो आरो
औ औ नंगौ नांगौ।
गथ'फ्रा बेफोरबायदिनि थाखायनो बाहाना खालामनानै मा बिनो खाबु मोनसै आरोना बिमा बिफाफोरनिफ्राय
आरो बेजों लोगोसे गाज्रि बिथिङाव जों लाबोबावनो हायो आथिखालाव गथ'फोरखौ बेलासि बा फुंबिलि समफ्राव गेलेनायखौ नुनो मोनला। गेलेनाय टाइम होनोबा बिस सोर मबाइलावसो समखौ बारहोयो जेनेबा बेलासि समाव गेलेनांगौ टाइमाव बिसोरो मबाइलाव गाननायो बा दस्रा- गेम गेलेयोबा जिखुनु माबा मोनसे मबलनि गेजेरजों बायदिसिना साट खालामनाय बेफोरखौसो नुनो मोनसै जेरावनाखि गोदोनि समाव नायोब नुनो मोनोन फोथाराव ज' ज' फुटबल गेलेनाय बा। बायदिसिना सेन्देल फिथा गेलेनाय बेफोरबायदि थ नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव मबाइलनि जेनाखि ओ साग्लोबसारनाय बियो गासै सुबुंफोरखौनो बोथाबनो हानाय जादों जायनि जाउनाव जों बेलासि समफ्रावबो नायनि अनगा मबाइलखौसो ओ मबाइल जोंसो समबार होनायखौ नुनो मोनो आरो दा गाज्रि बिथिंजों लोगोसे मोजां बिथि बिथिङावबो दावगानायखौ नुनो मोनो।
उम
ओ जेरैनाखि ओ अफायबा माबा मोनसे जायोबा जों हरखाब मबाइलनि गेजेर गेजेरजों खौरां हरनो हायो।
जोंनि ओनसोलाव दा मबेलजों मोजां खामानि मावदों मबेलखौ खौ जोङो मोजाङाव बाहायनो हादों होनोब्ला जोङो एसे खम नुयो आरोना।
औ औ
जोंङो मा जायो मबेलफ्राव गुबुन हारिफोरनि दावगानाय बेफोरखौ जों सोलोङा माने अबे गाज्रि भाइराल बेफोरखौसो जों बांसिन नोजोर होयो आरोना जोंनि दा जोंनि जोंनि मा होनो बेखौ जोंनि हारि जोंनि समाजाव
औ औ
थि खालि बे भाइरेल जानायफ्राबो बे मबेलनि थाखायनो रासिन जानोसै। आथिखालि माबा मोनसे फिसा दावराव जाबाबो बे मबाइलाव आपलड खालामसै बेजोंनो दावराव रासिन जानसै।
औ औ
दाख्लैबो आं साननानै नायदो जोंनि बिटिआर आव बे सा ओ सानथालिफोरजों दावराव जानाया? बेफ्राव ससियेल मिडियायाव बियो बिराद दावराव जादोंमोन जायनि थाखाय सरखारानो बेखौहाय नेथखौनो अफ खालामलाय नांदों नङा होमबा? उम दा माने आज आजिखालि मा अनलाइनजों रासिन दावरावसिया रासिन जायो आरो ना बेखौ सरखाराबो मिथिगौ जायनि थाखाय नेटखौनो अफ खालामनानै होनांलायगौ जानानै फैयो।
औ औ।
गुबुनफ्रा मालाय गुबुन डेभलप कान्ट्रिफ्राव मा मबाइलखौ मोजां खामानियाव बाहायदों नाथाय जों दाबो जोंनि ओरै एडजास्ट जानो हायाखै आरोना बेजोंहाय।
औ औ बुंनो थाङोबा मबेलनि बाहायथिया जोंनि गेजेराव ओरैबादि जाबोदों मोजांनि फारसेबो गोबाङैनो आरो गाज्रि फारसेबो गोबाङैनो। नंगौना नोंथां?
उम
औ।
ओमफाय नोंथाङा अबेनिमोन?
आं ओरै ओ क'क्राझार बे स्टेसन खाथिनिनो।
आदसा आंबो क'क्राझारनि क'क्राझार साखोमा होनो गामिया
अ अ अ। दा मोजां बिथिं होननानै बुंङोबा नै दा बेवबो गोग्लैयो जेरावनाखि जों गंसे मबाइलजों नोंथांजों आंजों लोगो मोनज्लायदों आरो मोजां मोनसे मबाइलनि सोमोन्दै रायज्लायनो खाबु मोनदों नंगौना नोंथां
उम उम
बुंनो थांङोबा बेनो बाहायनो रोंङोबा मबाइला गोबांङैनो जोंखौ थुलुंगाजों लोगोसे गावनि मा ओ रोंगौथिखौबो बांहोयो लोगोसेयैनो मबाइलखौ बाहायनो रोंङोबा रां आरजिनोबो गोरलै आरो। जेरैनाखि जेरै ओ दा कारिया एप फैदों बेबो जों गासै जेब्बो स्टुदेन्टफोरा मोनसे मुलाम्फा मोननाय बादि जादों। जेरावनाखि जायहा नाखि एनड्रयड मबाइल फन दं बिसोरना बिसोरो खारिया एपखौ डाउनलड खालामनानै बिदिनो गावसिनि मोनसे टपिकखौ लानानै गावजों गाव सेयार खालामलायनाया मोनसे जोंनि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां नंगौना नों
उम उम बेजों लोगोसे मा गावबा गाव रोंगौथिफोरखौ सेयार खालामलायनानै गियानखौ बांहोनो हायो
औ औ दा जों बिदिनो मोजां आरो गाज्रि जि गोबां ओ मबाइलनि बिथिंनि फारसे ओ सेयार खालामलायनो हाबाय नोंथां दा जोंना टाइमाबो नै फैयै फैयै जि मिनिटानो जानोसै दा जों जि मिनि जानाय लोगो लोगो दोनथ' जासिगोन नोंथां अ नोंथांजों राय रायलायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आं
आदसा आंबो गोजोननाय मोनदों नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै उम मोनथिनो मोनै माखासे खोथाफोरखौ नोंनिफ्राय मोनथिनो हाबाय।
दा होनबा जों जि मिनिट जानाय लोगो लोगो जोंनि रायज्लायनाय बे जेनाखि मबाइल फननि सोमोन्दै बेखौ बेयावनो दोनथ'सै नामा नों
उम दे दे दे उम।